हेलौ। अ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ । होमब्ला दा जोंङो। एम्फौ फिसिनाय आरो इन्दि लुनाय बेनि सायाव। सावरायनोसै।
औ जागोन नोंथां।
नोंथाङा ओ एम्फौ फिसिनायनि सायाव फंनैसो बुंग्रोदो दे।
ओ एम- एमफौ फिसिनाया ओ बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि गियाननि मोनसे खामानि होननानै जोंङ मिथियो। बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनानै एम्फौ फिसिनायनि उनाव बे एम्फौनिफ्रायनो माखासे इन्दि खुन्दुं दिुहुनाय बेफोर खामानियाव‌ गोबां नांथाबनानै थाबोदों आरो आथिखालावबो जोङो बर'फोरखौ बे खामानियाव नांथाबनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो दा गिबियावनो जोङो एम्फौ फिसिनो थाख खाय ओ इन्दि बिलाइया जोबोर गोनांथार इन्दि बिलाइनि थाखायसो जोङो एम्फौखौ फिसानिफ्राय फिसा जाजेननायनिफ्राय ओ जोङो फेदेरनो बा गिदिर खालामनो थाखाय जोङो इन्दि बिलाइखौ नांथारगौ बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिलाइफोरखौ जों बाहायनो हायो नाथाय इन्दि बिलाइखौ जोङो साबसिनथार होननानै बननाय जायो आरो दा एम्फौफोरनि गोबां गुबुन गुबुन मुंफोर थायो दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माखासे ओ फंनैसो खोनथाना होदो दे।
अ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बदिनो एम्फौनि गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौ जो जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो ओ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोङो न'आवहाय बांसिन एम्फौ लाथाखौहाय फिसिनाय जायोमोन मानो होनोबा बे एम्फौ लाथाखौ एम्फौ लाथाजोंनो जोङो ओ फिनानै एम्फौ खौहाय बेवहाय जोङो जायो जाखांनायनि उनावहाय बे एम म्फौनिफ्रायनो थोबनाय फिथोबखौ जोङो बर'फ्रा ओ जोङो गावनि नि नांगौ खिनि‌दानाय लुनाय बा नांगौ खिनि जि जोमखौहाय जोङो बे एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो दिहुननानै लानाय जायोमोन। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ ओ माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौ दङ' जेरै ओ गंगार थाइसे बिलाइनि ए एम्फौ होनो जायखौ जायनि फिथोबा नैब ओ इन्दि बिलाइ फिथो बनि रुजुनायावहाय गुफुर गुफुर जायो आरो।
औ
बिलाइनि एम्फौआ आरो नुनायावबो एम्फौआ फिसासिन जायो एसे आरो औ बेखौहाय जोङो खालि गंगार थाइ सिब बिलाइजोंल' फिसिनाय जायो। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय ओ मुगा मुगा बिलाइजों जोङो फिसिनाय एम्फौ जाय एम्फौआ नैबे इन्दि बिलाइ आरो गंगार थाइसिब बिलाइनि रुजुनायाव देरसिन जायो आरो नुनायाव ए एसे ओ गिथावना आरो बियो मेगन गोनां गिदिर गिदिर नुयो। एसे ओ आरो बेखौहाय बांसिन जोङो फाराम बा ओ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर न'फोराव बांसिन फिसिनाय जायो आरो बे एम्फौ खौहाय जोङो ओरैनो फिफाङाव हागारनानै होनाय जायो बांसिनै ओनदैनिफ्रायनो ओ फिफांआव नो मुगा फिफाङाव हगारनानै होनाय जायो ओ जेब्ला हगारनानै गोन बियो ओ गाव देरजासिमलागै फिथोब थोबजासिम लागै माने बिफाङावनो जा जायै जायै बियो देरगोन आरो जेब्ला बियो फिथोब थोबनांगौ जायो अब्ला बियो फिफांनि फ्राय ओंखारख्लायनानै गाहायाव फैयो आरो। जेब्ला बे गाहायाव ओंखारख्लायनानै फैगोन ओ बै मालिखफ्रा बेखौ हमनानै ओ मोनसे फिथोफ थैग्रा जायगायाव दोनो आरो। जाहाथे बियो ओ फिथोफखौ थोबगोन आरो बिनि फ्रायनो बेखौहाय बरननानै बा खुन्दुं बानायनायनि लाहार फाहारखौ खालामनाय जायो। नोंथाङाबो बेनि सायाव खोनादों जानांगौ बे नोंथां मोनथिनाय औ बाथ्राफोरखौनो फंनैसो फोरमायनानै होदो दे।
औ जागोन नोंथां ओ दा जोंनिया एम्फौ एम्फौफोरा फिथोब थोबखांनायनि उनाव जोङो एम्फौ फिथोबखौ जोङो बिलाइफोरनिफ्राय ओ बोखारनानै लानाय जायो दा बे एम्फौ फिथोब थोबनो थाखाय जों गुबुन गुबुन बिलाइफोर खौ बाहायनाय जायो जेरै खान्थाल बिलाइ ओ आदुमब्रा बिलाइ बायदि गुबुन गुबुन फिथाफोरखौ जों बाहायो दा बेबो बेनि उनाव जोङो जेब्ला ओ एम्फौफोरा फिथोब थोबगोन बिलाइफोराव अब्ला ओ बे एम्फौ फिथोबफोरा रानानै ओ गोजा गाब बा खमला गाब जाबोयो दा बिनि उनाव बेबायदि गाब जायोब्ला जोङो बेफोर फिथोबफोरखौ जों बोखानानै दाबसे जायगायाव जमा दोननाय जायो आरो दा बिनि उनाव जोङो फिथोबनिफ्राय सिङाव मोनसे एम्फौ ओंखारो बे एम्फौखौ जोङो बह हननानै जायो दा बेनि उनावनो बै फिथोबफोरखौ जोङो एम्फौफोरखौ बहननायनि उनाव फिथोबफोरखौ दाबसे जायगायाव जमा दोननानै जोङो ओ दैयाव सोमनानै रुनांगौ जायो दा रुखांनायनि उनाव जोङो बे फिथोबखौ ओ सान स्निसिम गाहाम बा सान जि सान बा बा सान बेबायदि सान दोननानै जोङो उनावहाय बे खुन्दुंनिफ्रायनो जोङो ओ खुन्दुं दिहुनो थाखाय थावख्रिजों लुनाय जायो। आथिखालाव जोङो बेफोर थावख्रि लुनायनि सो सोलाय जों गुबुन गुबुन मेसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो दा गुबुन गुबुन इन्दि खुन्दुं लुग्रा मेसिननि हेफाजाबाव जोङो आथिखालाव खुन्दुंखौ दिहुननो थायो। मानोना आथिखालाव जोंना समाज जोबा जोबोर गोख्रै खारसै बेनिखायनो थावख्रि लुयोब्ला जोंनाव बेसेबां सम लायो बेनिफ्राय मेचिनजों जोङो खुन्दुं लुयोब्ला खमसिन सम लानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेनिखायनो आथिखालाव बेबाय दि खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनो दा बेनि उनाव जोङो इन्दि बिलाइनि ओ इन्दि इन्दि फौनि जि खुन्दुं बे खुन्दुंखौ जों आथिखालाव गोबां बेसेनाव मोननो हायो बिनि गेजेरजोंनो गोबां न'खर गोबां सुबुङा नखर दानाय गावनि जिउ राहा दानाय माखासे गोबां बिदिन्थि लाबोनो हायो जोङो ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानैनो इन्दि एम्फौनि जि दिहुननाय खुन्दुं दिहुननानैनो गोबां जाखां जाखांफु जाफुंसारनाय सुबुंफोर जों मोननो हायो आरो। दा आथिखालाव जोङो इन्दि बिलाइ इन्दि एम्फौनि ओ। खुन्दुंनिफ्राय जि जि दिहुननाय बै फोर जिखौ जों गोबां बेसेनाव मोननो हायो आरो मोनसे। जोङो मिथिनो मोनोदि इन्दि खुन्दुंनि जि जि बै जि जोमखौ गानोब्ला माखासे बेमार आजारनिफ्रायबो जोङो ओ बारगनो हायो माननाय बायदिसिना खुरु बायदिफोरनिफ्राय जोङो बारगनो हायो होननानै मिथ थिनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो ओ बे इन्दि खुन्दुंनि जि जि बै जिखौ जोङो गोजां बोथोरावबो जोमनो हायो आरो गोलोम बोथोरावबो जोमनो हायो आरो । दा जोंनो मोननैबो बोथोरनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै जों मिथियो आरो आरो गाननो हायोब्ला बेखौ जोबोद मोजां होननानै जों सानो आरो। दा नोंथाङा आरो मा माबा मिथिबावगौ नामा?
अ अ नंगौ नोंथां । नोंथाङा अ इन इन्दि बिलाइनि एम्फौ नि जे खुन्दुं दिहुननाय बेनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायलांबाय ओ दा आङो ओ बे ओ मुगा एम्फौनि सायाव फंनैसो बुंनो सानगोन! इन्दि बिलाइनि एम्फौनि फिथाबनि खुन्दुं जेरै दिहुनो बेबायदिनो मुगा एम्फौनिफ्राय जोङो ओ फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ दिहुन्नो थाखाय जोङो बेखौ रुनानै ला- लाग्रोनाय जायो । रुनानै बेखौनो बेखौ ओ दुंब्रुद दैयावहाय लानानै बेखौहाय ओ -
बेखौहाय फिसा जयैनो दोननानै बिनिफ्राय दोंसे खुन्दुं बोनानै ओ आखाइ ओ औवानि मोनसे सोरखि बायदि बानायगोन बे सोरखि खियावहायनो ओ फानै फानै आखाइजोंहाय बे बिनिफ्राय खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो आरो। ओफ्राय बे मुगानि मुगायानो जाहैबाय मोनसे ओ बुहुमावहाय ओरैबायदि खुन्दुं जे जाय खुन्दुङा गावनो मिथिंगायारि गाब गोनां खुन्दुंखा। जेयावहाय जोङो ओ गुबुन खालार फुना लासेनो गावनो ओ सनानि खालार बा गल्डेन खालार जायखौ जोङो बुङो । बे खालारखौ जोङो मोननो हायो डायरेक्टलि। जोङो बेवहाय गुबुन कालार फोननांगौ जाया। बिनिखायनो जोङो ओ बिनि बेसेनाबो गोबां बिबांनि जायो । आरो आथिखालावहाय जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ओ से केजि से केजि ओ मुगा खुन्दुंनि बेसेना बा रोजा द' रोजा बा दाइन रोजासिमहालागै ओ थाङो बा बाजारावहाय हाथायाव।
औ
हो आरो जोङो मुगा खुन्दुआ बुहुमनाङैनो ओरैबायदि फेमास ओ ओ जाय खुन्दुंखौ जोङो खालि गुजि गुजिबा बा गुजिगु जौखोन्दोआनो जोङो खालि आसाम आसामावल' मोननाय जायो होननानै जों मिथिनाय जायो। बिनिखायनो बियो मोनसे ओ
जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव मोनसे बाथ्राबो होननानै जों बुंनो हागोन। ओ एम्फौ फिसिनाया जोंनि ओ बर' आइजो- जो बा जोंनि आसामाव थानाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे जों प्र फेसन होनानै बुनो हागोन। जाय प्रफेसन‌नि गेजेरजों आइजो- फोरा गावखौनो गावारि सुंथानो थाखाय बा नखरखौहाय ओ ओ रांखान्थियारि हेफाजाब होनाय मोनसे ओ राहा लामा होननानै ओ जों मिथिनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो ओ बे एम्फौ फिसिनायनि सायाव सरकारा माखासे गोबां बिथांखिफोर लादों। ओ नोंथाङा बे बिथांखोनि सायाव खोनादों बा मिथिदोंबा एसे फोरमायनानै होदो दे? नोंथां।
औ नोंगौ ओ आथिखालाव जोंनि ओ इन्दि खुन्दुं दिहुननायफोरा माखासे खम थासारियाव जों जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बिनि थाखायनो जोंना बे ओ मुगा आरो इन्दि बेफोर एम्फौनि खुन्दुं दिहुन्नो थाखाय माखासे आफादफोर बा सरकारा गोबां खामानि मावबोनायखौ नुनो मोनदों जाहाथे जोंनि बे आसामाव ओ मुगा आरो इन्दि एम्फौनि जि खुन्दुं बै खुन्दुं दिहुननायनि बिबाङा बाङो बे बिबां बांहोनो थाखाय जोंनि आस-आसामाव गोबां नाजागासिनो आरो बेनि फिथाइ महरै जोंङो माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोर इन्दि आरो मुगा एम्फौनि खुन्दुंफोरखौ जोंङो गुबुन जायगायाव फाथायहरनाय बा साप्लाय हरनाय खौ जोंङो नुनो मि मोनदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि आसाम रायजोआव बा ओ बेबायदिनो माखासे गोबां आफादफोरा गोबां मुलाम्फा मोननायखौबो जों नुनो मोननाय जा यो आरो दा बिनि गेजेरजोंनो बेखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे गिदिर गिदिर मोनसे हाबा फारिफोर जायोब्ला मुगा एम्फौ आरो ओ इन्दि एम्फौनि खुन्दुं दिहुनायखौ माबोनै बानायो माबोरै बिनिफ्राय खुन्दुं ओंखारो बेनिखौ माबोरै फिसिनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै गोबां दिन्थिफुंसालिफोराव आथिखालाव दिन्थिफुंनाय खौ नुनो मोनो दा बेनि गेजेरजों जोंनि आसामाव ओ इन्दि एम्फौ आरो मुगा एम्फौनि खुन्दुंफोरखौ माबोरै संरैखा खालामनानै लाखिदों बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि गेजेराव गोबां दिन्थिफुं हाबाफोरनि गेजेरजों खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ दा नोंथांङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावो नामा?
ओ नोंगौ नोंथां औ ओ बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि आसाम सरखार बा भारत सरखारा ओ गोबां बिथांखिफोर लादों बेबायदिनो थिग बेबा दिनो जोंनि बड'लेण्ड ओ ओनसोलावबो बड'लेण्ड
ओ हेन्दलुम मेसन मोनसे बिथांखि लानाय जादों जाय बिथांखिनि गेजेरजों जोंङो बर' आइजोफोरखौ बा जोंङो बड'लेण्डआव थानाय आइजोफोरखौहाय ओ रां आर रांङा रांङारि अनसुंथाइ हेफाजाबनि गेजेरजों जोंङो माबोरै एम्फौ फिसिनायखौ बांहोनो हायो माबोरै गामि ओनसोलाव ओ दोंरोङारि जि दानायनि आसार खान्थिखौ लाखिनो हायो बिनि गेजेरजों जोंङो माबोरै ओ न'खरनि रां खा वरि बा रांखान्थियाव जोंङो जौगानाय लाबोनो हायो ओ बेखौ थांखिनानै जोंनि ब सरखारा बे बिथांखिखौ लानाय जादों आरो होमब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां ओ दिनैनि सावरायलायनायखौ एसेयावनो फोजोबसै नामा?
औ जागोन नोंथां
औ होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जों माब्ला बा सम मोनबा सावरायफिनबावगोन दे गोजोन्थों।